अ नोंथां हेलौ नोंथां औ औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय ओ नोंथाङा दासान्दि माबोरैहाय दङ आरो मा खालामगासिनो
औ दाथ' मोजाङैनो आं दा जिरायथ'नानै दं ओमफ्राय फारसेथिं नोंथाङा ओरैनो माबायदि दा
औ औ आंनाथ' दंथ'यो मोजाङैनो ओमफ्राय आं नोंजों मोनसे माने आयदा आयदानि सो सावरायनो सानदों माने दासान्दिथ' जोंहा गोबां गेब्रेंनाय एबा दै गेब्रेंनाय बार गेब्रेंनाय बेखौ नुनो मोनो ओ बेनि गेजेराव बेवहाय आं नोंजों दै गेब्रेंनायनि सायावहाय एसे सावरायनो सानदों नोंथाङा जाखिनि हागौ बेखिनिखौ हेफाजाब होबानो जाबाय माने दै गेब्रेंनाय औ औ ओ दै गेब्रेंनाय होननानै बुंङोब्लाथ' जोंहा ओ दा दानि सुबुंफोराहाय जोंहा गोबां माने मोनथिया हसिया दैफोरखौ गोबां गेब्रें होयो आरोना माने गासिबो समावनो जोंहा दैखौ गेब्रेंनायखौ नुनो मोनो माने मोजाङैहाय बाहाया जायनि जाउनाव दैया गोबां गेब्रेङो ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा दै दैयाहाय जोङो सुबुंफोराहाय दासान्दि दै फोरखौ माबायदिहाय गेब्रें होगासिनो
औ बेबादिनो जोंङो दै गेब्रोंनायनि ओ बयनिख्रुइ गेदेरसिन जानोदाथ जोंङो नायनो थांङोब्ला जोंनि मेगनाव नोजोराव गेलेनाय हिसाबै दारिमिन गंसे दारिमिन जाय दारिमिन नाव जोंङो दै बाहायनानै जाय दारिमिननिफ्राय दै गाज्रि ओंखारबोयो बेफोरबोथ नै जोंनि गुबुं माने मोज जां नैजों ओ दैमाफोराव हेगारना होनाय जों माने मिलायनानै ओ माने गोरोबलायनानै गाज्रि जाहैयो औ बेबायदिनोथ' बयनिख्रुइ गोदोरसिन एबा जोंनि नोजोराव थि-थि गोलैथारनायानो जाहैबाय दारिमिननिफ्राय ओंखार नाय दै थारैनिफ्राय ओंखारनाय गेब्रें दै जोंनि बे गेबें उदैयानो जोंनि दैमा दैसा निस्रा बेफोरनि दैखौ जोबोर गाज्रि माने जोबोर गेब्रें होबाय होगासिनो दं
औ-औ
दासान्दि जों नुनाय हिसाबैथ बेफोरनो आरो जाय दैमा दैसा एबा निजोराफोराव जोंङो गाज्रि-गाज्रि मुवा बेसाद गारनाय बेफोरबायदिनो जोंङो जों जानानै गारनाय प्लास्टिक जों जानानै गारनाय मैगं थाइगं बेफोर गाज्रि-गाज्रि मुवाफोरखौ गारनायनि हिसाबैनो जोंनि जोंनि दै गेब्रेंनायनि जाहोना बेफोरनो जाहैबाय आरोना
औ-औ ओ दै गेब्रेंनायजोंथ गोबां सुबुंङानो जोंङो दैखौ ओ जेब्लायबो बाहायोना दै नंङाब्लानो जों थांनानै थानो हाया जोंङो दै होननानै बुंङोब्लाथ' जों गाहायै लोंनायाव बाहायो ना ओ दै नंङाब्ला जों थांनानै थानो हाया दैनि ओ जों लोंनायाव बाहायो दुगैनायाव बाहायो जि सुनायाव बाहायो बहाबा जोंङो ओ आबाद मावनायावहाय जोंङो दै बाहायो जेराव दै नांगौ जायो बेवहाय जों बाहायो ओ जोंङो माने दैखौहाय जोंङो ओ माबे समाव बेसेबांहाय बाहायनांगौ बेखौ माने जोंङो मोनथिया ओ बेनिख्रुइ जों नांनायनिख्रुइ जों दैखौ गोबांसिन बाहायो आरोना नांनायनि ख्रि जों दैखौ गोबांसिनखौ बाहायो ओ जायनि जाहोनाव जोंङो मोजां दैनि आंखाला जोबोद आंखाल जानानै फैबाय आरो मोजां दैनि जोबोद आंखाल ओ माने जोंङो बहाबा जोंङो दुगैनाय समाव बाहायोना दैखौ दुगैनाय समाव बाहायो ओ दुगैनायावहाय जोंहा बाल्थिंसे एबा बाल्थिंनैनि गेजेरावहाय जोंङो बाल्थिंथाम बाल्थिंब्रै बेफोरबायदिहाय बाहायो ओ औ बेनि जाहोनाव जोंहा जोबोद गेब्रेंनाय आरो फारसेथिंहाय जोंङो दै ओ दैमा हाखरफोरावहाय जोंङो गोबां लेथ्रा माने गाज्रि मुवा बेसादफोरखौहाय जों गारनायखौ नुनो मोना आरोना दैफोराहाय गोबां गेब्रेङो गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ गारोब्ला जोंहा दैयाव ओ दैयावहाय जोंहा गाज्रि मुवा बेसादफोराहाय गलाय मोन्देर जानानै दैया जोबोद खेब्रेङो ओ बेव जाय जाय दैयावहाय जोङो थांनानैहाय बहाबा दुगैहैयो फारसेथिं जोंथ' लोंनायाव बाहायनो हाया बेखौहाय जों लोंनायाव बाहायनो हाखाया। फारसेथिंहाय जि सुनाय मानाय बेफोरावहाय जों बाहायो दैखौ। ओ अब्ला जोङो बे गाज्रि दैयावहायनो जों बेफोरबायदि ओ माने जोङो दुगैनाय आरो जि सुनाय बेफोरबायदि गाज्रि दैखौनो बाहायनो गोनां जायोब्ला, जोंनि माने जोबोद खहा जानो हागौ आरो।
नंगौ नंगौ। बेबादिनो दै गेब्रेंनाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो बेफोरखौनो बुजियो आरो लोगोसे जोङो सानफ्रोमबो दैखौ बाहायो नङा होमब्ला? जोंनि नों थां बुंनाय लेखाथ' जोंनि दैया जोबोर गोनांथि मानो होनब्ला जोङो दै नङाबा थांना थानो हानाय नङा।
औ औ।
औ जों जेरै मैगं थाइगं सुनाय ओ माइरं सुनाय ओंखाम संनाय बेफोरावथ' गासैयावबो दै बायनाय जायो। जोंनि फुंनि उथिनायनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय लानानै उन्दुनायलागै जोंनो दैखौ नांबायानो थागोव नङा होनब्ला? औ। जों जेरावबाबो दै बाहायो नाथाय सुबुंफोरा जोबोर बेबादि दैखौ नांगौ हिसाबै बाहायनो नागिरा नांगौनि बाराखौ बाहायनो नागिरो।
औ।
बेफोरबायदि जों दानि समनि सुबुंफोरखौ नुनो मोनो आरोना।
औ औ न
आरो जोङो जेरै जों दैखौ बाहायनांगौ बेबायदि बाहायनि थाखायनो दैयाबो दैया थ' जोबना थांगोन बेखौ आं बुंनो थाङाखै नाथाय जोङो बाहायनायखौ एसे खम खालामोब्ला मोजां आरोना। नांगौनि नांगौखौ बाहाय नांगौखौ बाहायनाङा होनाखै नाथाय नांगौनि बांद्राय बाहायनाया मोजां नङा आरोना जोंनि थाखायनो।
औ औ नंगौ नंगौ।
दै गेब्रेंनाय होनना बुङोब्ला जोंनि जोंनि दानि नि सुबुंफोरखौ गोबांखौनो नुयो जे जोबोद सुबुंफोर नुयोे जे जोंनि अबेबा दंग'आव गाज्रि बुस्थु गारनाय जोंनि दैमा दैसाफोराव गाज्रि गाज्रि बेसाद गारनाय बेफोरबायदि नुनो मोनो जोङो आरो जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव दि एसेबां एबा एसेबां बांद्राय बेबादि गाज्रि जाया नाथाय जों टाउन सहरफोराव थांनानै नुयोब्ला जोङो सानो जे बेबादि मानो खालामखो। बेबादिथ' खालामथावनामोन नङा होमबा? टाउन सहर फ्राव जोबोर गेब्रें गेब्रें माने गाज्रि बारहावाबोथ' थाखायो बेजों लोगोसे दैफोराबो एसेबांबो मोजां जाया जोबोर मुवा बेसाद गारनाय प्लास्टिक बेफोर दिनि थाखायनो जोबोर गेब्रेेना सिनो दङ आरोना दैफ्राबो।
औ औ नंगौ नंगौ जोङो नांगौ नांगौनिखुइ बांग्राय ओ नांगौनिख्रुइ बांद्राय बाहायनायनि जाउनाव जोंहा माने दैया माने मोजां दै माने दैनि बिबाङाथ' जोबोद ना जोंहा दैनि बिबाङा जोबोद ओ थाय जोङो मोजां दैनि जोबोर आंखाल जेसेबां दै दं। जोङो दैखौ जोबनो जों फोजोबनो हाया नाथाय माने नांगौ नांथारगौखिनि दैया जोंहा जोबोद खम आरोना ओ जायनि जाउनाव जोंहा गोबां जायगायावनो दैखौहाय माने मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय जोङो दैखौ हरन नो गोनां जादों आरो ना मोजां लोंग्रा दैखौ हरनो गोनां जादों। ओ दाथ' बेफोरबायदि हरनो गोनां बेफोरबायदि जानांगौनि जेबो गोनांथियानो गैयामोन। नाथाय जों बेफोरबायदि जानांदों मानोना जोङो दैखौहाय माने ओरैनो जानला मानलाहाय बाहायदों आर ना। माने नांगौनिख्रुइ बांसिन माने हानायखौ बाहायदों हायिखौ गारदों बेफोरबायदि खालामदों आरोना ओ जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनावहाय जोंहा जोबोद दैयाहाय गेब्रेंलांनो हमदों। ओ दाथ' जोंहा माने बोरि ओनसोल गोजौ ओनसोल बेफोरबायदि ओनसोलावथ' जोंहा आ माने दै दैनि गोबां आंखाल आरोना
औ दैया औ बेफोरबादि गोजौ जाबा फोराव सिंनि दैया एसेबां जोबोर सिङाव थायो नालाय बेखायनो नों थां बुंनाय हिसाबै जोबोर मोननो थान आरोना गोब्राब जायो ।
जोबोद माने मा होनगोन बेखौ ओ नांगौ बायदिहाय दैखौ मोननो थाङा आरोना जोबोर खस्थ' माने लोंग ग्रा दैनि आंखाल फारसेथिं दुगैनाय जि सुनाय बेफोरबायदिहाय गोजौ जायगाफोरावहाय जोङो दंखल गायनानैहाय जों दैखौ मोननोन थाङा। मानोना जोङो बोहैनाय बोहैनाय दैखौसो लोंनो गोनां जायो। ओ फारसेथिंहाय दङ जोंहा माने सोरखारनिफ्राय होनाय दङ। ओ दै बोखांग्रा जोनथोर ओ जायनि जाउनाव खौहाय बे माने मोनसे गिदिर जायगायाव मोनसे गिदिर गामियावहाय जों मोनसेल' बेफोरबायदिहाय दे माने बोखांग्रा आ आ आरोन जोंहा दै बोखांनाय बेयावहाय जोंङो मोनसे गामिया जुदि मोन सेल' बेफोरबायदि जायगायावहाय दै लायनांगौब्ला बेसे खस्थ' औ बेनि थाखाय जों गोबां खस्थ'बो जानो गोनां जादों आरो फारसेथिं जोंनि ओ बेफोरबायदि जालांनायनि गाहाय दायनिगिरियानो जाबाय जोंनो जों सुबुङानो आरो। मानोन औ नांगौनिख्रुइ जों गोबांखौ बाहायदों आरो दे खौ जों जोबोर गाज्रि खालामदों जायनि जाउनावहाय जों गोबां खस्थ' मोननां
दाथ' नोंथां ओ जोंनि जानांगौ समाबो जाबाय नङा होन बा जोङो दा एसे दोनथ'लायना हासि
औ औ नंगौ नंगौ। अ नो दान्दिसे सम आ नोंथाङा आंजों हेफाजाब होनायनि थाखाय
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोनथाबाय औ दे गोजोन्थों।